औ
खोनादों ना
औ खोनादों
मा खालामदों
औ दं बिदिनो जिरायना
एह ओंखाम जाबाय
ओंखाम जाथ'आखैनो संगासिनो बिदिनो
औ होमबा दिनै जों कम्पिउटारनि सायाव एसे सावरायनोसै नामा
औ दे नोंथां नोंथांआ एसे जागायग्रोना होदो
औ कम्पिउटारा मोनसे लाइनजों सोम सोमजिनाय लाइनजों सोमजियो
औ
कम्पिटारा जोंनि सानफ्रोमबो ओ कम्पिटारखो जों सानफ्रोमबो बाहायनो होनबा बाहायनो हायो
औ
गोदान आथिखालाव कम्पिटारनि सानफ्रोमबोनि जिउआव मोनसे एंगारनाय बाहागो दाजेम जाबोनो हमबाय
औ
कम्पिटारा जोंनिआव माउस थायो किबर्ड थायो मनिथर थायो डिपिडि थायो रेम थायो एस एसडि थायो आरो जोंनो वाइ फाइ कानेकसन नांगौ जोंनो आरो ब्लुटु कानेक्सन नांगो जोंनो आरो भाइरास नांगो जोंनो नङा होमबा
औ नोंथां।
हेलौ खोनाना नोंथां?
औ खोनादों दे।
कम्पिटारनि बाहायनाया आथिखालाव गोबां गुवार जाबोनाय ना बिनिनो फारियै फालांगि बिथाङाव बाहायनाय
औ
बेलक आरो कालकुलेटार खालामनाय बाजेट बानायनाय फाननायनि दाफायनाय आरो कम्पिटारजों जोङो इदिट खालामनो हायो भिददो भिडिअ बनायनो हायो आरो जों अफिसफोराव लांनाय जायो
औ
बेबायदि होनाय सावरायलायनाय सोमोन्दो होनो बायदिफोराव कम्पिटारनि गोब्राब जायगा बेनि अनगायैबो गोबां गोनां हाबाफोराव कम्पिउटारा बाहाय जायो जेरै बेंक बिथिङाव बाजार एबा बेंकिं बिफान हान्था मेला
औ।
आरो जोंनो फैसा फैसा दिहुननायावबो खामानि होयो कम्पिटारा। जेरै जों फटक सुनो होमबा फट' सुनो हायो जेरक्स खामनो ओमबा जेरक्स खालामनो हायो फट इडिटिं खामनो होमबा खामनो हायो जों कम्पिटारजो जोङो मिउ-मिउजिक खालामनो होमबा मिउजिक खालामनो हायो भिडिअ बानायनोबा भिडिअ बानायनो हायो
औ नोंथां।
अ बेनि अनगायैबो गोबां गोनां हाबाफोराव कम्पिटारनि बाहाय जायो जेरै
औ।
कमपिटारखो कम्पिटारखो जोङो कम्पिटारखो जोङो मोब्लिबजों मोब्लिजों बाहायजे बाहायो कम्पिटारखो मोब्लिजों बाहायनो जोंनो उम मनिटर नांगोन, किबर्ड नांगोन, माउस नांगोन कम्पिटारखौ बाहायना आथिखालाव गोबां गुवार जाबाय हेलौ नोंथां नोंथाङा एसे बुंनो हागोन नामा कम्पिटारनि बागै
औ औ ओ माने कम्पिटार होनोब्लाथ जेनबा जों बे ओमाने मोब्लिबजोंनो जायो माने कम्पिटारा ओ बिदिनो जों कम्पिटाराव दानि दिनावथ' माने माने माने फोर क्या बा एगजाम होयोब्ला गाससिबो माने गेदेर गेदेर एगजामफोरा गासिबो कम्पिउटारानो जाजोबो नङा होमबा नोंथां बिदिनो आर आर बि बा एस एस सि बिदि गासैबो सेन्ट्रेल गभमेन्ट बिदिनो गासैबोयाव जोंनो माने कम्पिउटारनि गोनांथि आरोना
औ औ
औ बिदिनो बा कलेजफोरावबो कलेज गेदेर गेदेरफ्रावबो माने कम्पिउटार नांगौ बिदियावबो आरो कलेज फोरावबो कम्पिउटार थाखायो आरो बिदिनो कम्पिउटारखौ बिदिनो रोंखायो आरो खायसे खायसे मानसिफ्रा बिदिनो औ जों बिदिनो कम्पिउटाराव जों भिडिअबो नुयो आरो बिदिनो मा माने गेे माबाफोर बा हा मबाइलाव हायि बुस्तुखौ जों बे कम्पिउटारावनो खालामनो हायो आरोना। जेरैबायदि जों ओ फैसा बा दिहुननायफोरखौबो जों बिदिनो कम्पिउटाराव हायो। आरो मु माख ओ जेन'बा ओ गेदेर गेदेर ए माबाफोरखौबो माने एलबामफोरखोबो माने इदित बा माबाफोर खामनो थाखाय जों बे कम्पिउटारावनो हायो।
औ
औ आरो बिदिनो एगजामफोर होयोब्ला माने अनलाइन जायोथ' अब्ला जों माने मबेलाव हायाब्ला माने जों कम्पिउटारावनो हायो
औ
बिदिनो मबेलजों कम्पिउटारजों एसे आलादा आरोना जेरैबायदि जों मबेलाव फन रायलायनो हायो औ बिदि जों कम्पिटाराव हाया फन रायलायनो बिदि आरो जों मबाइलावबो भिडिअ नायनो हायो कम्पिउटारावबो हायो बिदिनो ओ माखोबा - माखोबा माने एसे - एसे फाराग नुयो आरोना। बिदिनो कम्पिटाराव माउस थायो किबर्ड थायो। जों बिजखौ किबर्डजों सेरोब्लासो बे कम्पिउटारा जोंखाङो औ बिदिनो बायदि बायदि नांगो आरो ना बेयावबो
अ
औ
जेरै जों कम्पिटारदो जोङो टेबोल बनायनो हायो सावगारि आखिनो हायो आरो मानसि - मानसिखो जों इदिटिट खालामनो हायो आरो जोङो हिसाब निगास खालामनो हायो कम्पिटारजों
औ
आरो कम्पिटार निफ्राय जोङो मबाइलाव हाया खामानिखो जोङो कम्पिउटाराव जों बानायनो हायो। कम्पिउटाराव जों आरो मबाइलखो रेज - रेस्टार खालामनो हायो
औ
कम्पिटारनिफ्राय जोङो एन्टिभाइरास सोनो हायो कम्पिटारनिफ्राय आरो कम्पिटारजों कम्पिटारनिफ्राय जों गुबुन मोनसेयाव प्रिन्टावार खामाना प्रिन्ट आउट खामनो हायो कम्पिटारनिफ्राय
औ नोंथां
औ आरो कम्पिटारजों जोङो तेलि बनायनो हायो मिउजिक दामनो हायो जों भिडिअ नायनो हायो
औ
कमपिटारनि कम्पिटारजों जों वाइफाइ लानानै खामानि मावनो हायो।
औ नोंथां
आरो जों कम्पिटारखौ बाहायनो थाखाय जोंनो मोनसे हम तेटार ना - नांगो जायो जेरै मिउजिक दामनो थाखाय मायबा मोनसे खामानि मावबाथा आमनो थाखाय आरो जोंनो
औ नोंथां
जायो
जेरै कम्पिटारफोरा जेरै कम्पिटारफोरा लेनभ' थायो ओइस पि थायो रियेलमि थायो एल जि थायो। आरो बहुद थायो आरो जेनेबा कम्पिउटारनि कम्पिउटारनि राङा सात हाजार से हाजारसोफोरनिफ्राय मोननाय जायो। आरो बिथिं आरो मेरला मोननाय दं जेरै दजि रोजा सेर से लाख नै लाख बेफोर लासेै मोननाय दं आरो एसे दामि दामि कम्पिउटारजों जोङो एसे मोजां मोजां फास मोनगोन आरो नों गेम गेलेनो होना गेम गेलेनो हांगोन दामि दामि कम्पिउटारनिफ्राय जों थों ब्रैजि रोजानिफ्राय साव सानै कम्पिउटारफोरखौ जोङो गेम गेलेनो होनबा गेम गेलेनो हागोन। बेबायदिनो जों बहुद खामानि मावनो हायो जों फार्स्ट फार्स्ट कम्पिउटारजों जोङो जुदि गेम गेलनो गोनांबा जों एस एसडि लगायनांगौ हार्ड ड्राइभ्ल' एबा जोंनिया खामानि जानाय नङा कम्पिउटारखौ जों एसडि लगायबा जोंनिया फास्ट जागोन हार्ड द्राइभा जोंनिहा बाजौ जिबि थायो। सेजौ नैजिदाइन जिबि थायो जोंनिया एस एस एस एस टि आबो जोंनिया नैजौ नैजिबा जिबि थायो। सेजौ नैजिदाइन जिबि थायो नैरोजा जिबि थायो बिदिनो आरो जोंनिया दा कम्पिउटार बुंनो थाङोब्ला जोंनियाव एस एसडि नां थाथारथारगो जोंनिया मानो फास्ट जागोन। आरो जोंनिया एस एस डि लगायनोबा जोंनिया दा एसे दामबो जादों एस एसडि फोरा नोंथाङा एसे बुंनो हालायदों नामा‌।
औ। बिदिनो आरो कम्पिउटारखौथ' माने जानला मोनानला हाया बेखौ सेरनो। जेन'बा जाय कम्पिउटारनि कम्पिउटार सोलोंदों बेसो हायो नङा होमबा नोंथां?
औ औ।
औ बिदिनो जों कम्पिउटारखौ रोंनो थाखाय गिबियावनो जों सोलोंग्रोनांगोन बा बिनि फोरोंगिरिफ्रा मोजां बिदि बिदि होनानै बिदि थुबा बिदि जायो बिदि होननानै माने फोरोंग्रोयो आरोना बेनि उनावसो जों गावनोबा गावनो कम्पिउटार लानानै बिदि सेरबाय थायोब्ला सेरबाय थायोब्लासो जों कम्पिउटारखौ माने रोंङो नङाब्ला बिदि सोलोंना थाबाबो माने बावगारलाङो आरो ना गावनाव गैयाब्ला। औ बिदिनो बा बेयाव भिडिअ'बो नुगोन। ओ बायदि बायदि सावगारि आखिनो हागोन माने गावनि गोसो बायदि बिदि माने फरायनायनि थाखायबो हायो आरो ना बेयाव जेरैबायदि ओ पारसेन्ट दिहुननाय बा बिनि पार्सेन्ट दिहुनाय फार्स्ट दिभिसन ना बिदि डिभिसन दिहुननाय बिदि माने कम्पिउटाराव हायो आरो ना।
औ औ।
औ। औ बेनिखायनो जोंनो कम्पिउटारनिबो गोनांथि। कम्पिउटारखौ माने जों बायोब्ला बिदिनो बिस हाजारसो लायो। माने गोबांबो दं औ। बेसे दाम बेसेनो मोजां नङा होमबा नोंथां?
औ आरो जों कम्पिउटारखौ जोङो बाइक बाइकजोंबो जों आपडेट खालामनोबा खालामनो हायो। दे होमबा नोंथां जों सानैनजों सावरायनाय जाबाय।
औ दे औ दे।